थां। खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दा फ्रि दं ना नोंथां?
औ दङ नोंथां बुंनायसाय।
औ। औ आं नोंनो माने नोंजों मोनसे बाथ्रा सावराय होननानैसो आं माने नोंखौ फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नंगौ थारैनो सावराय जागोन।
औ। ओ ओरैनोथ' जोङो जोंनि दिनैनि जा आं नोंनो सावरायनो होननानै फन हरनाया बेनो। जोंनि बर'नि बागै जानाय लोंनायनि बागै आङो माने एसे सावरायनो होननानै आं नोंथांनो फन हरनाय जादों नोंथां।
औ नोंथां सावराय जागोन नोंथां थारैनो।
अब्ला आङो नोंथांनाव एसे सोंहरनो नागिरदों ओ नोंथाङा ओरैनो बर'नि मा मा ओंख्रिखौ जानानै मोजां मोनो आरो लोगोसे नोङो मा ओंख्रिखौ बांसिन गोथावसिन मोनो आरो मा माबोरै संनाय जायो नों गोथाव मोननाय ओंख्रि खौ नोंथाङा आंनो बेखौ एसे फोरमायना होयोब्ला आं मोजां मोनगौमोन नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो बे ओ बर'फोरनि ओंख्रि जिहेथु जों जायो बेनि माद दाव बुङोब्लाथ' जोंनिया साम' साम' ओंख्रिखौ जोबोद गोथाव मोनो बे साम'खौ थ' जोंनिया बे ओ माबाफोरनिफ्रायनो दुब्लिफोराव दै जाबाथाय दुब्लि‌ दै मोनो आरो जोंनिया दैमाफोरथ' दंग'फोरावबो मोनो एबा जोङो हाखरफोरावबो जोंनि बे साम'खौ मोननाय जायो आरो नोंथां बे साम' खौ जोङो बिदिनो खन्नानै ओ न'सिम लाना फैग्रोनाय जायो आरो लाना फैनानै जोंनिया बेनिनो दैफोराव जोङो सोबनानै दोननायखौ नुनो मोनो हरनै गाहाम जोंनिया सोमनानै दोनो जाहाथे बेवहाय थानाय बिजानुफोर एबा हाफोरा हायाव थायो नालाय नोंथां बेफोर हा फोरा जाहाथे औ साफा जायो आरो बेखौ जोङो ओ सोमना दोनखांनायनि उनाव जोंनिया बेनि जि बेखौ आरो सुना सुबावनाय जायो आरो मना फोरावनो जेनेबा माबानानै सोनानै जोङो हुथ्रुनाय आखाइफोरजोंनो हुथ्रुनानै आरो मोजाङै साफा खालामनाय जायो। आरो बेखौ खालामखांनायनि उनाव जोंनिया बेवहाय थानाय बिनि लानजायखौ एसे दानस'नाय जायो आरो बेनि खुगायाव जोंनिया ओ मो-मोनसे आ गाज्रि थायो बुस्थु बेखौ जोङो ओ गारनाय जायो आरो। बेखौ ओ गारनायनि जाहोनानो जाबाय बेफोरखौ दानस'नायनि जाहोनानो जाबाय जाहाथे जों बेखौ खुगाजोंनो सोबना जायो नालाय बे सोबना जानाय माने जों सोबनानैदि जोंनिया साम'नि सिङाव मोदोम थायो बेखौ जों आरामसे सोबख'नानै जानो हायो बेनि थाखाय जोङो बेखौ खालामनाय जायो आ आरो बेखौ जोङो संनानै माजों जायो बुङोब्ला अनला खारैफोराव जेनेबा ओ अनला खारैफोरजोंनो जोङो बेखौ ओ संनानै जायो। आरो बे अनला खारैयाथ' जोंनिया माइरंनिफायनो बानायना नै मोननाय नालाय नोंथां जोङो माइरंखौल' गुन्दै खालामनानै जोङो ओ बानायनाय जायो बेवहाय खारै होनानै। बेदि संना जानानै ओ जोबोद गोथाव मोनो आर' नोंथां आरो बेनि अनगायैबो ओ बुंनो थाङोब्लाथाय बेदिनो जो जोंनिया खांख्राइ खांख्राइ फिसाफोरजोंबो ओ माबाखौ ओ बै मैथा मैथाखौ मिथिगोना नोंथां आ औ। औ बे मैथाफोरजोंबो माने बे खांख्राइजों मैथाजों जानानैबो जोबोद गोथाव मोनो बार' मैथाखौ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनिया न'फोरावनो बिदिनो ओ हा दखरसे हाफोराव जोङो जावफ्लेनानै फो फोनानै लायो आरो फोनानै लानानै बे जि देरबाय देरनायनि जि बिलाइ बे बिलाइफोरखौनो जों खानानै बेवहाय गोदजाबो थायो गोथांबो थायो बेदिनो जो जोङो खानो ना लानानै जोङो बे मैथानि बिलाइखौनो जोङो जेनेबा बेवहाय ओ जोङो स संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो खांख्राइफोरखौथ' जोंनिया बेदिनो दुब्लिफोराव जोङो लायनाय जायो। बे दुब्लिफोराव जोंनिया गाथाफोर थायो नालाय बे फोराव जोङो खन'नानैबो लायो आरो जोङो हर हर मोना मोनाबाथाय जों नागिरबाथायबो मोनो मानो होनबा बिसोर मोना मोना माने ओ बाहेराव ओंखारना थायो आरो गाथानिफ्राय बेनिखायनो
औ।
बेफोरखौ जोङो नागिरहैबा टस लानानै अब्लाबो जोङो मोननो थाङो आरो ओ जोंनिया बेदिनो बे दु-दुब्लिफोराव बेदिनो लङा फिसा फिसा थायो बैफोराव जोङो सारैबाबो जोंनिया बेफोरखौ मोनो आरो नाजोंबो गोबां जानायखौ नुनो मोनो सें ना गोरि ना फोरजों माने बे जोंनिया मैथा बुङोबाथ' मैथाया गोखै बेयो जोबोद जानानै गोथाव मोनो। आरो बेनि अनगायै मोनसेखौ आङो जोबोद मोजां मोनो जेनेबा एम फौलाथा औ बे एम्फौलाथ थाखौबो जोंनि गामिफोरावनो न' न' जोंनिया फिसिनाय जायो आरो बे एम्फौ लाथाखौबो माने जोंनिया जानानै आरो एम्फौ लाथानिबो जोंनिया इन्दि इन्दि जिबो खुन्दुंबो लुनायखौ नुनो मोनो आरो बे एम्फौ लाथाखौ जोङो एवनानै जानानै आरो नङाबा जोङो बेदिनो अनला खारैफोराव होदलानानै जानानैबो माने जोबोद मोजां मोनो आर' नोंथां। औ नोंथाङा होम्बा फोरमायनो हागोन ना जेनेबा नोंथाङा ओ नोंथाङा मा-मा ओ बर'निनो जाग्राफोर खौ जानानै मोजां मोनो आरो बैफोरखौ मा रोखोमै बाहायो ओ माने बानायनाय जायो आरो बहानिफाय मोनो नोंथाङा एसे मोज जाङै फोरमायना होलाय।
औ नोंगौ ओ ओरैनो थ' ओ आङो बर'नि जा जाग्रा मुवा बेफोरखौ आं जोबोद मोजां मो नो जायनि जाउनाव आङो बांसिन गोथाव मोन्नाया जाहैबाय अनलाजों दाउखौ आं मोजांसिन मोनो। ओ जोङो अनला बुङोबाथ' जोङो बयबो मिथिखागौ थेवब्लाबो आं नोंथांनो माबोरै संनाय जायो बेखौ आं नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनोसै। ओ बेनो जाहै बाय अनलाखौ जोङो गिबियावनो ओ संनो थाखाय जोंहा माइरं नांगोन। ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला माइरंखौ लागोन अब्ला जोङो बेखौ अरायबो सुना लाग्रोनांगोन सुनायनि उनावहाय जोङो बेखौ मोजाङै एसे रुइजासिम जों बेखौ मोजाङै दोनग्रोनांगोन बिनि उनावहाय जेब्ला बे जोंनि माइरं सुना दोननाया रुइगोन अब्ला जों बेखौ वाल बा ग्राइन्डार फ्राव जोङो उनानै लानो हायो आगोलनि समावथ' जेरै ग्राइन्डार गैयामोन। ओ दा वाल आगोलनि समावथ' वाल गायनफोरजोंनो जोङो माने ओ देनाय जायोमोन आर ना। ओमफ्राय दाथ' ग्राइन्डार ओंखारबाय जेब्ला मिसिन बेबाय बेजोंनो जोङो बांसिन दलायनायखौ नुनो मोनो। बेनि गेजेरजों जोङो जेब्ला बेखौ देग्लिना लागोन बा जोङो उनना लागोन। बिनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो दाउजों सङोब्ला जोङो दाउखौ गिबियावनो मोजाङै एवफ्रामना लाग्रोनांगोन बिनि उनाव हाय जों बेहाय एवफ्रामनाय समावनो जोङो ओ आलौ अबा मस्ला मस्लि हालदै संख्रै जों गासिखौबो होनानै माने मोजाङै जोङो एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जायो। बिनि उनावहाय जोङो बेहाय एखेेलगे दैखौबो होफानो हाखागोन मानो होनोब्ला जोङो दै होनायनि उनावहायसो जेब्ला बे दैया गुदुं जानानै जेब्ला गोदौगोन अब्लासो जोङो माने जोंनि उन्ना लानाय जा माइरं गुन्दै जों बेखौ माने बै गोदौनाय दैयाव माने एसे-एसे सारस्रो-सारस्रो होनाय जायो। जायनि जाउनाव बे सारस्रिनायजों लोगोसे जों बेखौ एरनाबो होबाय थानांगोन जाहा थे जोंनि बे ओ एरनाय ओ एरनायजों लोगोसे जाहाथे जोंनि बे सारनाय अन गुन्दैया माने लाथाखाया बा गथाखाया पिकिंनिथाखायनो जोङो सारनायजों लोगोसेनो जोङो माने एरनानैबो होफाबाय थानांगौ जायनि जाउनाव जोङो बे खौ गोसो मुथै जानो हागोन नोङो गथाबो जानो हागोन नोङो लाव-लावबो जानो हागोन नोंनि गोसो मुथै नों माखौ जानो मोजां मोनो लाव जानो मोजां मोनो ना गथा जानो मोजां मोनो नों नोंनि गोसो मथै दोननानै अनलाजों दाउ ओंख्रिखौबो जोङो जानो हायो आरो नोंथां आरो बेहाय जोङो अनला सङोब्ला जोङो गिबि मोनसे नांथारगोन बेनो जाहैबाय जोंनि बर'नि खारै जोंङो बेखौ अरायबो नांथारगोन बे खारै नङाबा जोंहा अनला ओंख्रिया गोथावबो जाया आरो मोजां जाया। आरो अनला ओंख्रिखौ जोङो संनो थाखाय जोंहा बे खारैखौ नांथारगोन आरो बिनि उनावहाय बेबायदिनो जोंहा अनला ओंख्रिया जेब्ला मोनहां मोनहां जायो अब्ला जों बेहाय गोबां जोंनि उम जाग्रा बा मोदोमनो थाखाय होग्रा जोंहा मैगंफोर दङ जेरै गंगार दुुनन्दिया बा हाइजें बिलाइ बा दुुनन्दिया बोथोराव दुन्दिया बेफोरखौ जोङो होनानै माने जोंनि मोदोमनायखौ ला नानै जोङो जोंनि गोथावखौ मोननो हायो आरो नोंथां। ओमफ्राय बेबायदिनो बुंनो औ। बेबायदिनो बुंनो थाङोब्लाथ' आरो जोंहा गोबां बर'नि जाग्रा मुवा गो थाव गोथाव दंबावो जेरै नारजि अनला नारजै अमा आरो लोगोसे बेबायदिनो नाफाम बेफोरबायदिखौ जोङो जानायखौ जोङो गोबां बर'खौनो नुदों। ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो नारजिजों अमा होनोब्लाथ' जोङो बयनिबो गोथाव आरो जोङो बयबो बेखौ जानो मोजां मोनो आरो बेखौ गाव बर' जों बर' गासिबो माने बेखौ जानो मोजां मोनखायो आरो जों बे खौ संनानै बयबो जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोङो नारजि होनोब्लाथ' जोङो नारजिखौ गिबियावनो जोङो नारजि संनो थाखाय जोंहा नारजि गोरान थानांगोन बेनि उनाव हायसो जों नारजिखौ संनो हागोन। जायनि जाउनाव जोङो बेखौबो संनो थाखाय जोंहा ओ जानो हायो जेरै जोङो बेखौ नारजि गोरानखौ जोङो गिबियावनो सोमनानै लाग्रोयो। आरो बेबायदिनो बे सोमना लानायनि उनावहाय जोङो बिनि जा ओंखारनाय गोखा जोङो बेखौ एसे सेग्लिनानै गारनाय जायो बिनि उनाव जाहाथे बे सेग्लिनायजों लोगोसे जाहाथे बिनि गोखाया एसे खमायो बेखौ लानानै माने बेखौ से सेग्लिनानै गारनाय जायो दैखौ। बिनि उनावहाय जोङो बेखौ खारैजों मोजाङै रुइजासे माने जों बेखौ गोबावै संनाय जायो। जेब्ला जोङो रुइगोन अब्ला बेखौ जोङो। गोसोबायदि नों माजों जायो बांसिनानो जोङो जेब्ला अमाजों अमा मेजेमफोरजों जायो जे‌ ब्ला जों अमाफोरखौ गिबियावनो एवग्रोनानै लाग्रोनांगोन बेहाय एवनायावनो जोङो गासै नांगौमानि मस्ला मस्लि नों मोजां मोननायफोरखौ जों होनानै लानो हागोन आरो बेबायदिनो जोङो गासै नांगौ मानि एवनायावनो जों माने होखा जोबनानै लाग्रोनो हायो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय जेब्ला बे नारजिया जोंनाबो संनायजों लोगोसे जोंना रुइगोन जोङो अब्ला बेखौ फाखा साखा होनानै लाखाजोबगोन। अब्ला जोङो बेखौ बै एवना दोननाय जोंना अमा बेदराव जोङो बेखौ मो जाङैनो होनानै होनाय जायो आरो आरो बेखौ जोङो एसे दै होबावनानै जोङो मोजाङै गोबाव संजा संनानै जों माने बेखौ गोसोबायदि बेखौबो जानो हायो। लाव जानो हायो गथा जानो हायो नोंनि गोसो मोथै बेखौबो जानानै जोङो गोसो बायदि जानो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो बयबो गोथाव मोनजायो आरो बेखौ जोङो बांसिनानो जोङो अमा मेजेम बा अमा बिबु अमानि मेजेम बायदिसिनाफोरजों जोङो जायोब्ला जोङो मोदोमनायखौ बांसिन मोजां मोनो आरो जों बेखौ बांसिनानो बर'फोरानो जायो आरो दा गोबां नुनो मोनबाय जोङो गुबुन हारिखौबो जोङो बे नारजि अमाखौ जों जानाय नुबाय आरो जोंनि बर'नि गोबां मोजां मोजां जाग्रा मुवाफोरखौबो जों जानायखौ नुनो मोनबाय आरो नोंथां अब्ला नोंथां ओ जोंनि रायलायनाय टाइमाबो एसे बावबाय होमबा आं नोंथांजों रायज्लायनानै मोजां मोनबाय। आंबा नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय होमबा ना नोंथां
औ गोजोन्थों नोंथां थारैनो
दे थारै।